थां
औ नोंथाङा दासान्दि मा खालामबाय दं?
ओन ओ ओरैनो दंथयो। नोंथाङालाय?
औ आंबो ओरैनो दंथायो नोंथां बिदिब्ला आं नोंखौ मोननैसो आयदानि ओ सायाव सावरायनो थाखाय नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन
औ जागोन औ हागोन
औ ओ बिदिब्ला नोंथाङा जोंनि ओम आ बरफोरा मागो फोरबोखौ माबायदिहाय खुंलाङो बेनि सोमोन्दै एसे बुंफोरनानै होनो हागोन ना नोंथां?
अ नोंनो बुंग्रोदो दा।
औ बुंग्रो जायो।
औ।
मागो फोरबोखौ जोंनि बर'फोरखौ जोङो जोंनि बर' गामि ओनसोलफोराव जोङो ओ जों गाजा गोमजायै खुंलांनायखौ नुनो मोनो मागो फोरबोखौ।
औ।
जोङो ओ जोङो बिदिनो ओ फिथा आरि सावनानै जोङो जानायखौ नुनो मोनो मागो फोरबोआवहाय। जोङो बिदिनो माग गोनि ओ ओ से खालाराव जोङो बिदिनो फुजा बायदि आरि होनानै जोङो जेरै गेदेरखौ मान होनानै जोङो उन्दैफोरा खुलुमो आरो उन्दैफोरा गेदेरफोराबो जोंनो उन्दैफोरनो ओ अननाय होयो आरो मान होयो आरो बोर होयो बिदिनो जोङो से खालार खालि ओ जोङो फुजाफोराव जोंनि ओ गावबा गाव धोरोम गावबा गाव लानानै जोङो ओ मागोनि से खालाराव बिदिनो जोङो बोर होनाय बोर लालायनाय ओ बिदिनो जयै जोङो बे सानखालि सानखौ बारहोहरो ओ आरो जोङो खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां खोनादों।
औ आरो बेनि उनावहाय जोङो फिथा आरि सावनाय जायो जेरै ओ एन्थाब फिथा ओ फिथा सिथाव, नालेंखलनि लारु ओ फिथा लावदुम बायदि रोखोमनि फिथाफोर सावनानै जायो जों मागोआव। ओ बिदिनो जोंनि ओ बर' आइजोफोरा गोबां रोखोमनि गोथाव गोथाव फिथाफोर सावनानै जानो रोंगौ। जों बेखौ बोसोर सानफ्रोमबो मागो फोरबोआ सफैयोब्ला मागोनि बे फिथाखौफोरखौ सावनानै जानायखौ नुनो मोनो। जोङो फिथा सावनायाल' सावनानैल' जाया। मागोआव जोङो ओ बिदिनो बाय बाहागिफोरनाव खुरमा बाहागिफोरनाव जोङो आलासि जाहैलायनायखौ जों नुनो मोनो माग गोआव आरो बेयाव जों ओ आलासि जाहैलायनायाव जों जों बिदिनो ना बेदर आरिफोर जों जानायखौ नुनो मोनो। आरो बै मागोआव ज जानो थाखाय जोङो ओ ओ दाउ अमा बायदि फिनानै दोनखानायखौबो जों नुनो मोनो बेफोर हुदाया गोदोनिफ्रायनो जोंनि ओ बर' समाज जाव दंखाबोयो। आरो जोङो मागोआव बिदि बिदि ओ जानाय लोंनायजोंल' जों मागोखौ बारहो हरा आरो बेयाव गोबां ओ जोंना ओ बायदि फोरबो फोरबो जों खुंनायखौ नुनो मोनो। ओ जेरै जों मागोआव औ मागोनि नैथि मंगलबार सानाव जों बाथौ फुजा फालियो। बैबो जोंनि मोनसे गेदेरथार फोरबो। जेरै जों बाथौ फुजाखौ गामि लायै गामि साननै एबा सानथामफोरनि हाबाफारि हाबखफारिजों जों खुंलांनायखौ नुनो मोनो। बे हाबाफारिफोराव जोङो बायदि थुनलाइयारि बादायलायनाय खेला गेलेनाय आरो हारिमुवारि बादायलायनाय बायदि फोरबो बायदि हाबाफारिजों जोङो बै फोरबोखौ फालिलांनायखौ जों नुनो मोनो। आरो बेल' नङा। जोङो मागोनि मागोआव जोङो गुबुन गुबुन हारिफोरखौबो गुबुन गुबुन रोखोमनि फोरबोफोर खुंलांनायखौ जों नुनो मोनो। बिदिनो जोङो मागो दानसेखौहाय गाजा गोमजायै जोङो खुंलांनायखौ नुनो मोनो।
औ
औ नोंथाङाबो नोंथांमोननि गामियाव माबायदिहाय मागो फोरबोखौ खुंलाङो बेनि सोमोन्दै एसे बुंफोरनानै होदो नोंथां।
ओ जेरै नों बुंदों बिदिबायदियानो थाङो थांनायालाय एखेयानो।
औ नंगौ।
बिदिनो आरो। आरो लोगोसे जोंनि मागो फोरबोआव बिदिनो बैलागुर जायो।
औ।
गथ' गथायानो जा गेदेरफ्राबो जायो आरोना। बैलागुर जाखिनि नों बुंलांदों बेथ' एखेयानो जाजोबखाबाय। जानायालाय औ।
ओ नोंथाङा मा मा फिथा सावनो रोंगौ बेनि ओ सोमोन्दै एसे बुंनानै होदो नोंथां। जोंनि बर'फोरा मा मा फिथा सावनानै जायो?
फिथाखौथ' आं बारा सावा फिथाखौ सावो मा होनो सिबिंनि ओ मा होनो ओम सिबिंनि फिथा सावो। आरो लारुखौ माने नालेंखरजों बानायो आरो ना। अनासि ना मा होनो लारु जोंनिया लारु होनो आरोना आरो इथिं माबा नालेंखरखौ लानानै आनारखुलिबो बानायो। नानानै ओमफ्राय नालेंखरखौ नालेंखरनि लादु बानायो। ओमफफ्राय बिदिनो। मा होनगोन एनथाबबो बानायो। नालेंखरनिबो बानायजायो सिबिंनिबो बानाय जायो आरो। एनथाबा।
औ नंगौ।
माबा मा होनो ओम हासुं मागोआव। हासुं हासुं फिथा। फिथाबो बानायो आरो ना। औ आरो आं बारा मोनथिया।
औ औ औ मा होनो ओ बैदि जोङो मागोआव एन्थाब फिथा सावो बे एन्थाब फिथाखौ जोङो ओ जों जे मागोआव एन्थाब फिथा सावो। बै एन्था फिथा खौ जों मानिफ्राय बानायनाय जायो आरो बेखौ बे फिथा माबोरै बानायो नोंथाङा ओ बुंनानै होनो हागोनना एसे?
ओ बेखौ जोङो माइब्राज माइब जों बानायो माइब्राखौ इदिनो सोमना दोनो सोमना दोननानैहाय इनि उनावहाय दे बाय दे नानै सालिनानै इदिनो नानानै ओफायदि बा इदिनो नानानैहाय बेखौ बानायो आरोना। ओ।
आरो ओ फिथा सिथाव बायदिफोरखौ जोङो माबायदि बानायो बेफोरनि सोमोन्दैबो एसे बुंनानै होदो नोंथां।
ओ फिथा सिथावखौ। ओ फिथा सिथावखौथ' आथाखौ नानानै फिथा सिथाव ना एनथाब।
फिथा सिथावखौबो जोङो ओ नैबे माइब्रा माइरंनिफायनो जों बानायनायखौ नुनो मोनो फिथा सिथावखौबो। बिदिनो जों ओ मा ब्रा माइरंखौ जोङो ओ गिबियावनो जोङो बेखौ गुन्दै खालामनो थाखाय जों सोमनानै लाग्रोनांगोन अब्लासो बेयो गुरै जागोन ना।
औ।
सोमनानै लाखांनायनि उनाव जोङो बेखौ ओम बोखांनानैहाय जोङो उवाल एबा दिंखिफोराव जों देनानै लानायखौ नुनो मोनो। आथिखालावथ' जोंनि ओ बे बिगियानारि जुग गै जुग जाबाय हिसाबै जोङो ओ गोबां मेसिनफोरबो जों बाहायनायखौ नुनो मोनसै जों बे मिसिनफोरावबो देनाय खौ नुनो मोनसै आथिखालाव नो बिदिनो ओ जोङो फिथाखौ जायखिजाया मेसिङावनो जा एबा ओ उवाल एबा दिंखियावनो देना लानानै ओ जोङो बेखौ माइ ब्रा माइरंनि ओ एनथाब एबा फिथा सिथाव जों बानायनाय जायो बेखौ जोङो ओ फिथा सिथावखौ बानायनोब्ला जों ओ बे देनानै लानाय गुन्दै माइब्रा माइरंनि गुन्दैखौहाय ओ जोङो गिबियावनो दैजों एसे एसे दै होनानै ना नानै लाग्रोनांगोन बेनि उनाव नाना लाखांनायनि उनाव जोङो बेखौ ओ एसे लादु बानायना लादु बानायखांनायनि उनाव जों इखे ओ नादाम लानानै एसे दाब्ला दाब्ला लादु बानायनानै ओ जोङो बेखौ ओ रिफिन एबा ओ खायफा खायफा जानाय थावजोंबो जोङो बेखौ एवनाय जायो। ओ बिदिनो फिथास सिथावा ओ जालाङो आरो नङा होमबा नों
औ नोंगौ नोंथां।
ओ फिथा सिथावआव जोङो ओ खायफा खायफाया ओ सिबिं एबा नालें खर आरिफोरबो होफानानै बानायनाय जायो। नङा होमबा नोंथां? औ। आरो एन्थाबखौबो जोङो बिदिनो ओ गुर मेथाइ एबा सिबिं एबा ओ नालेंखर बायदि बायदि गाव मोजां मोननाय जाय ओ जेखौ होनानै मोजां मोनो बेजोंनो बे एनथाबखौबो बानायनाय जायो। नङा होमबा नों
औ नोंगौ नोंथां।
औ। बिदिनो जोङो ओ हो बेफोर फिथाफोरा जोंनि बर' हारिनि एंगारहायै रोखोमसे खहाबथाव आरो जोबोर गोद थाव ओ जाग्रा बेसाद। नङा होमबा नों थां? ओ बेफोरखौ जानानै बर' फोरा जोबोर मोजां मोनो बियो गोदो गोदायनिफायनो ओ सोलिबोनाय जोंनि एंगार हायि फिथाखा बे खौ गोदोनिफ्रायनो जोंङो उन्दै सम जों नुबोदों आरो आरो जोङो जोनोम जानायनि सिगांबो जोङो बे एनथाब एबा फिथा सिथाव बायदिफोरखौ सावनानै जाबोदों होननानै जों खोनानो मोन्दों। आरो जों नुबोनाय सम समनिफ्राय जों जोनोम जानाय समनिफ्रायबोथ' जों नुबोखाबाय थादों। बे फिथाखौ जोंनि बर' फोरा एंगारनो हाया। बिदिनो जोबोर गोथाव गोथाव बिदि फिथा सावनानै जोङो मागो मागोनि बोथोरा सफैयोब्ला मागो समाव जोङो। बियो बिदि फिथा सावनानै जालाय लायनायखौ नुनो मोनो आरो
औ नंगौ नोंथां
ओ आरो जोङो अ मागोआव ओ बिदिनो ओ फिथा जोङो न'खरफ्रोमबो न'खर न'खर गासै गामियावनो जोङो फिथाखौ सावनायखौ सावनानै जानायखौ जों नुनो मोनो ओ जोङो बिदिनो मागोआव ओ जोङो बयखौबो सावनानै जानाय नुयो नुनो मोनो ओरैनोथ' जोङो फिथाफोरखौ बिदि सावनानै जाबाय थानायखौ नुनो मोना नाथाय जों मागोआव गासै न'खरावनो न'खरफ्रोमखौबो जोङो बे फिथा खौ सावनानै जानायखौ नुनो मोनो नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां
औ उम अ बिदिब्ला नोंथां ओ जोंना ओ सावरायनांगौ आयदाया जोबनानै थांबाय नङा होमबा नोंथां जोंना रायज्लायनाया समाबो एसे गोलावानो जाबाय ओ नोंथांजों रायज्लायनो मोन्ना नै जोबर गोजोननाय मोनबाय नोंथां थांनि बेसेन गोसा समखौ दसे सम आंनो होनानै आंजों रायज्लायनायनि थाखाय नोंथांनिसिम साबायखर बावहरबाय। गोजोन्थों नोंथां।